औ खोनादों नोंथांनिखौ खोनादों
जों मोनसे आयदा लाना सावरायनो थाखाय ओ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिबा
अ आं दायो फ्रि नोंथां सावरायनो हागोन।
औ ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय हानाय मोनसे फोरबो जायखौ जोंङो बैसागुनो बर'हारिया मोनसे फालिनाय फोरबोनि बागै बैसागुनि बागै नोंथांजों आं दा सावरायनो आखायाव लादों। ओ बैसागु फोर बो होनोबा औ बैसागु फोरबो होनोबा बर'फोरनि मोनसे गेदेर दोरोङारि फोरबो जायखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालियो बोसोराव खेबसे जायो बेखौ फालिनाय जायो जायखौ जोंङो स्नि सान मोसानानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो। बे बैसागुआव जोङो बयबो बाहागो लायो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो ज्राम ज्राम ओंखारनानै मोसाहैयो जायखौ जोङो बैसागु फोरबोआव ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबनानै मोसायो बायदिसिना दामग्रा देग्रा आगजु लानानै खुगाजोंबो ख खुगाजों हिनजावसा हौवासा बयबो जयै खनो आरो जोङो बारदै सिख्लाफोरबायदि मोसानाय जायो खुगा मेथाइ गोबां खुगा मेथाइ रोखोम दङ। बेफोरखौ जोङो बयबो बोराय बुरैफ्राबो खनजोबो आरो बेयाव मोसानाय आगजुफोरा जादों बायदिसिना दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरनि फारि मुङानो जादों जेरै ओ खाम, सिफुं, सेरजा, गंगना, जथा, जाबसिं बायदिसिना लानानै जोङो खुगा मेथाइजों जोंनि मोदोमाव जा ओ जांख्रिखां होफैनाय बायसा मेथाइ मोनसे रो-रोजाबनानै मेथाइ बानायनानै दामग्रा आगजुजों मोजाङै सुर, देंखो रिंखां होनानै जोङो बैसागु बोरबोफोरखौ फालिनाय जायो जायखौ जों सा-सान स्नि मोसायो आरो बयबो न'खर न'खर बयनिबो न'खरफ्रोमबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' जानानै मोनसे थुबुर जानानै गामि गफाफोराव जोङो हाबै हाबै मोसायो आरो मागिनाय जायो। बर' न'खरफ्रा
नंगौ नोंथां।
आरो बे बैसागु मोसानायाव सेंग्रा हौवा हिन्जावसाफोरा बायदि रोखोमनि ड्रेस गानो जेरै हिन्जावसाफ्रा दखना आरनाइ बायदिसिना बिदि गानो आरो हौवासा। फ्राबो गामसा गानो आरो गस्ला बायदिसिना गाबनि समायफ्लेनाय आरनाइ हाजो आगरनि जोंनि बर'नि मोनसे फालि। लानानै ओ बैसागु मो। ओंखारलाङो जोंनि बैसागुनिया मोनसे ट्रेडिस- मोनसे ट्रेडिसनेल ड्रेसबो दं बेयो बैसागुआ बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे माहारि माहारि द्रे ओ देन्स फोरबो मोसानाय फालिथाइ बेखौ जों बयबो मोनथिखागौ। आरो ओनसोल लानो। ओनसोल लाना ओनसोल बैसागुखौ गोबां रोखोमनि फालिनाय जायो गुबुनाव गुबुन फालियो जोंनि बरफ्राबो ओ गुबुन गुबुन धोरोमै फालिनाय जायो ओ गुबुनफ्रा जेरै ओ ओ मोनसे ओ मोनसे आनसलिकजों मोनसे। मोनसे रायजोजों बेनि रायजो राजजो लाना रायजो रायजो रायजो थुबुर जानानै मोनसे आफाद दानानै ओ गामि गामि मोसाथिङो नखरफ्रोमबो मोसाया गामि गामि मोसायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमै मो। मोसायो आरो ओ मोनसेल मेथाइजों मोसाया गुबुन रोखोमनि मेथाइजों मोसायो मानोना खुगा मेथाइ बायदिसिना खुगा मेथाइ दङ बेफोरखौ लानानै बेफोरखौ खननानै मोसायो आरो दामनाय देनाय देंखोआबो। गुबुन गुबुन रोखोम जायो सेरजा जथा खाम सिफुं लानानै बयबो मोसायो आरो हारमनियामबो लायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फोरबोखौ फालियो माबायदि मोसायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां उम। बैसागो होननानै बुङोब्ला। दाथ बैसागुआ बरनि मोनसे एंगार हायै ओ फोरबो जाय फोरबोखौ बर'फ्रा। सिगांनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों बा ओ फालिबोबाय थादों। थानाय मोनसे ओ मोनसे फोरबो। सिगांनि बैसागु रंजानाय। ओ आरो आथिखालनि बैसागुु रंजानाय ओ जों गोबां फाराग नुनो मोनदों ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ ओ नैथि। नैथि थाखोआव बोखावनाय जायो सिगां सानखालि मोसौनि बैसागु आरो नैथि सानखालि मानसिनि बैसागु। बेबायदिनो। ओम सेथि सानखालि। आबादारि नखरनि जाय गार। बिथांमोना बैसागुनि सानस्रि। सिगां मोसौ थुखैनो थाखाय। थाखाय बायदिसिना लाव। फान्थाव ओ। बा हालदै बा ओ मा हाग्रानि ओ। मोखना बिफां। दिगिलिवा बाख्रिखब बैफोरबायदि नांगौ। मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ सानसे सिगां बुथुमनानै दोनो आरो बेबायदिनो बैसागोनि सेथि सानखालि फुङावहायनो आबादारिफोरा ओ। इसिं ननि। ओंखामदो बा ओंख्रिदो। खिथुनि नांनानै थानाय हांगारखौ थालिर बिलाइ लानानै ओ हनानै बेखौ थाव गुबैजों फुनो ओ फुननानै आरो मोसौनि बिखुं बा मोसौनि बिखुंफ्राव बेखौ दाग्ला दाग्लि गाब फुननायखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां। आरो बेबायदिनो मोसौफोरखौ गाब फुनखांनानै दैमा फारसे होलांनानै ओ मोसौखौ थुखैनायबो ओ जों नुनो मोनो ओ लाव फान्थाव ओ हालदै बेफोरखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै लांनानै मोसौ थुखैनाय समाव ओ बेफोरखौ सारनानै मोसौ थुखैनाय नुनो मोनो आरो
औ
बेबायदिनो ओ बै दिनखालि मोसौखौ ओ खानाय जाया हगारसारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ सिगाङाव खाबोबाय थानाय फागा बे फागाखौ ओ बै दिननि बैसागुनि सेथि सानखालिनि फ्राय खानाय जाया गुबुन फागा गोदान लानानै मोसौखौ खानाय जायो नो नोंथां आरो बैसागुनि समाव ओ मोसौखौ लावथिजों बुनाय ओ नुवा ओ दिगिलिरथि लावथिजोंसो मोसौखौ बुनाय नुयो नों थां। आरो बेबायदिनो सेथि सानखालि मोसौनि बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो नैथि सानखालि आ मानसिनि बैसागु बे सानखालि बयबो आ उन्दै गेदेर दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै उन्दैया गेदेरखौ सिबिनाय आरो उन्दै ओ गिदिरा उन्दैखौ अननाय बेबायदि जानानै थाङो ओ आरो बे दिननिफ्रायनो न'खर न'खर हाबनायनै ओ मागिलायनाय एया बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव आ उम लान्दान बैसागु मोसानाय बा स्टेज प्रग्राम खालामनाय बेफोरबायाददिखौ ओ जानाय नुनो मोनो बेबायदिनो ओ जोंनि गामि ओन्सोलाव ओम फ्राय जों नुदों लान्दान बैसागुआव मोसानाय मोनसे आ बे मोसानाया सिगांनिफ्रायनो सोलिबोदों जोंनि ओन्सोलाव आरो आथिखालावबो ओ सोलिदों बे मोसानायाव ओ बेलासिनि बा रिंगानिफ्राय जागायनानै ओ मोनाबिलिनि दाइन गुरिंगासो जायो बे लान्दन बैसागु मोसानाय बादायलायनाया बे मोसानाय समाव ओ बर' आइजोफोर जायफोर बिहामजो हान्जा जायफोर सेंग्रा सिख्ला हान नजा जायफोर गथ' हान्जा बेसोरो ओ खुगाजों मेथाइ खनै खनै बा बर'नि दामग्रा दागजु दामग्रा दागजुफोरखौ लानानै जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, ज'था, गंगोना बायदिसिना आगजुफोरखौ लानानै खुगा मेथाइ खननानै ओ मोसानायखौ नुनो मोनो बे समाव मोसाखावरि ओ लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफ्राबो मोनसे गाबनिनो ओ मोनसे गाबनि बा मोनसे खालारनिनो द्रेसफोरखौ गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो आइजोफोरा आ सरि लाइमोन सिख्लाफोरा गोमो गाबनि दख'ना आ गोजा गाबनि ब्लाउस गोजा गाबनि फारसा आरो गोथां गाबनि आर'नाइ ओ जानजियाव खानानै ओ मोसानायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं हौवाफोरखौ गोथां गाबनि गाबसा आरो गुफुर गाबनि गस्ला गिन्दि आरो खर'आव आर'नाइ खाव खानानै ओ रंजा-बाजा मोसानाय खौ जोंनि ओन्सोलाव नुनो मोनो नोंथां। आरो बे लान्दां बैसागु मोसानाय समाव आ लांदान बैसागु मोसानाय जायगायाव दंफां गायनायनै बे ओ मोसानायखौ बादायलायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो लान्दान बैसागु मोसाखांनाय नि उनाव जेब्ला हरनि जि रिंगा बा जिनै रिंगा जायो अब्ला स्टेज प्रग्राम जायखौ नाइट श' होननानै बुंनाय जायो। आ बे आ बादायलायनाय खौ बा बे स्टेज प्रग्रामखौ जोंनि ओन्सोलाव आथिखालाव नुनो मोनसै जायखौ केसेटजों आ दामनानैबो मोसानाय जायो बा गुबुन गुबुन जायगानि आलासि जेरै सिंगारफोर ओ बैफोरखौ हांख्रायनानै आ बे आरिमु दिन्थिफुंनाय बा आरिमु बादायलायनाय हाबाफारिखौ ओ लानाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओन्सोलाव ओ लान्दान बैसागु मोसानाय जायो ना जाया नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि बैसागु जोंनि ओन्सोलावबो लांदां बैसागु मोसानाया जायो थारैनो। बिदिनो ओ बै बैसागु जेब्ला बैसागु बोथोरा फायो गोदान बोसोराव बैसागु खेबसेल' जायो। अ अब्ला बेयावबो लांदां बैसागुआ जोंनिया बो जायो बेखौ मोनसे खालार खानानै मोनसे थि खालामनानै बैसागुनि नि जोबथा सान बहाबा बैसागुनि गिबि जागायनाय सान बिदियाव फा ओ फालिनाय जायो। बे लांदां बैसागोआव जेनेबा ओ जेब्ला स्टेज प्रग्राम बायदिसिनाबो खालामो नालाय बे स्टेज प्रग्रामावबो जोंनियावबो ओ स्टेज आव गोबां लाइमोनफोर गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज'यै बैसागुखौ बैसागुनि मेथाइ बायदिसिना मोजां बर'नि मेथाइ बायदिसि ना दामनानै दिन्थिफुंनाय जायो जायखौ रायजो राजाफ्रा नायफैयो ज' जाय जानायनानै आरो बयबो ओ रंजायो बे बैसागोआव आरो गोबां मोसाखावरि गोबां ओ सिंगार बा गान खो मेथाइ खनगिरिफोरखौ हांख्रायना लाबोयो। अब्ला बिसोरबो बे बैसागुखौनो बिदिनो बारहरनाय जायो मेथाइ खननानै रंजाहोनाय जायो रायजो राजानो रायजो राजाफोरखौ आरो लोगोसे लाइमोन फ्राबो बयबो बाहागोला फानानै बेफोर बेसोरजों हेफाजाब होलायना मोसानाय जायो बेदिनो। नोंथां
नोंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थनोसै नामा नोंथां?
औ समा जेब्ला जाबाय ओ दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां। गोजोन्थों नोंथां। औ